हेल'
औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा आंनि गारांखौ? खोनादों खोनादों। औ ओ नों नोंथांजोंहाय आङो ओ माने गाननाय जोमनायनि बागै एसे सावरायनो होननानैहा नोंथांखौ फन खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ औ औ रायलायजागोन।
औ औ औ जोंथ' उम मोनथिखायोना बर'फोरा जेनेबा मा ड्रेस गानो बा मा गाननाय जोमनायखौ गानो नङा होमबोला? औ जेरैहाय बर'फ फोरा दख'ना दख'ना अग्रन ओ दख'ना थावसि जोङो बेफोरखौ गाना होमबा? आरो जों जे जेब्ला ओ बा हाबा बा ओ माबा बर'फोरनि रिसिपसन बा सोरनिबा माबा मोनसे पार्टि बेफोरबायदि थाबाला जोङो दख'नाफोरखौ गानलाङो नङा होमबा? आरो औ जोंफोरो बेफोरबायदि दख'नाफोरखौ गानलांनानै जोङो जोंनि ओ महर मुस्रिखौबो जोङो समायनानै समायनाय खालामनो हायो नङा होमबा?
ओ नोंगौ
जेब्ला जोङो जोंनि बर'नि बे दख'ना बा फास्रा बेफोरखौ जों लायो अब्ला जोङो गावखौनो सासे समायना सिख्ला बेफोरबायदि जोङो मोना होमबा?
औ नंगौ नंगौ।
ओमफ्राय ओ आरो बर'फोरनि दख'नाया गोबां गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन रोखोमनि बा गुबुन गुबुन गाब बा गोबां गुबुन गुबुन आगरनि दोङो जोङो नुनो मोनो नङा होमबा जेरैहाय दख'नानि कालारफोरा जाहैबाय गोमो, गोजा ओ गोथां, गुलापि, निला इबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि दोङो। आरो आगरफोराबो जाहैबाय खासि हाथाइ दिंखिया आगर बा सिखिरि आगर बा बिबार आग गर बेबायदि गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि आगर जोङो नुनो मोनो। आरो आथिखालाव थ' गोबां माने गोदोनि दिनाथ' गोदोनियाथ' बारा इफोरबायदि एसेबां माने दखनाफोरा बारेग बेरेग गुबुन गुबुन कालारनि बा गुबुन गुबुन आगरनि जोंथ' गो आथ गोदोनि दिनाव जोंथ' नुफेराखै नङा होमबा? माने जोङो मोननोबो थाङामोन। आरो आथिखालावथ' जोङो गोबां दायो आथिखालावथ' जोङो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि दखना बा गुबुन गुबुन रोखोमनि आगरनि बेफोरबायदि जोङो मोननो थाङो नङा होमबा?
ओ नोंगौ।
आथिखालावथ' आरो गोबां माने दख'नानि ब्रेन्डफोरखौबो जोङो मोनथिनो मोनो। जेरैहाय किरि ब्रेन्ड बा बिबार ब्रेन्ड बेफोरबायदि जोङो ब्रेन्ड खौ जोङो मोनथिनो मोन नङा होम
आं नंगौ।
औ औ आरो जोङो आरो जोङो इन्दिनि दख'नाबो जोङो दानि जुगाव जोङो मोनबावोसो नङा होमबा? औ औ बिदिनो जोङो माने माने बिदिनो जोङो सिजोन लानानै सिजोन बेलेग बेलेग बा बेबायदि दखनाफोरखौ जोङो गानो आरो। ओमफ्राय औ नोंथाङालाय दख'ना गाननानै बोरै मोनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
दख'नाखौ गानबा बिराद मोजां मोनो समायना मोनो। जों जोंनि कालचारखौ जोंनि आइडेन्टिखौ आइडेन्टिटिखौ देखायनाय जायो। जों बबे जों बबे ओ अबे रुटस जों जोंनि रुस खौ देखायनाय जायो।
औ
बेसै दख'ना गानबाथ' जोङो गावखौनो बिराद समायना मोनो दख'नाखौ एक्सुलि जोङो बेरायनाय कालार थारा फांसन बेफोरबायदि बिदियाव जोङो बांसिन गाननाय जायो। दे टु दे नर्मेल लाइफआव थ' आजिखालि जोङो मदारनायइस जाबाय सिभिलाइस जाबाय थ' दख'नाफोरखौ जोङो बांद्राय मानसिफोरखौ गाननाय नुला आरो।
औ औ
दे टु दे लाइफआव बांसिनानो जोङो कालसारेल प्रग्राम बेफोरबायदियावनो बांसिन गाननाय नुनाय जायो मानसिफोरखौ आरो थ' नों नोंथाङा एसे फोरमायदो ओ नोंथाङा दख'ना गाननानै माबोरै मोनो।
आंथ' दख'ना गाननो जोबोद मोजां मोनो आरो आं दख'ना गानबोला गावाइखौनो माने जोबोद समायनायबो मोनो आरो
औ औ
ओ आरो आङो बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन कालारनि बा गोबां गुबुन गुबुन आगरनि दख'ना खौ गाननानै आं गोसोखौ जोबोद गोजोननाय लानो हायो आरो गोजोननायबो आङो मोनो। आरो आरो बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन माने फास्राफोरखौबो जोङो मोननो थाङोना आथिखालाव गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि नङा होमबाला
औ नंगौ नंगौ
आरो दख'नाफोरखौथ' जेनेबा जोङो जोंनि फेस्टिबोल बा जोंनि ओ मासिबा प्रग्राम जाबासो जोङो गानोना नङा होमबा
ओ नोंगौ
औ औ बिदिनो आरो दखना गाननानै आङो जोबोद मोजां मोनो बा गावायखौनो माने मोजां समायना बेबायदि आङो मोननो लानो मोनना लानो हायो आरो ओमफ्राय ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नों ओ दखनाया बा दखनानि मुं बा ओ दखनानि आगरफोरखौ नोंथाङा माखौ माखौ मिथियो
दखनानि बेफोरबायदिनि बांद्राय नलेजथ गैया आंनाव बाट आङो बिबार ब्रेन्द दङ होननानै मिथियो बेयाव ओ बिबारनि आगर आग खियो होननानै बेखौ आङो मिथियो आं आं आंनि फसायनाय बा आङो दखनायाव बिबार बानायनायखौ बिराद समायना मोनो आरो आङो बिबार बानायनाय द दखनाखौ बिराद गाननो मोजां मोनो
औ
नोंथाङालाय
आंबो आंबो जोबोद समायना मोनो आरो आङो सिखिरि सिखिरि ब्रेन्डखौ आङो जोबोद मोजां मोनो आरो सिखिरि थानायखौ
ए
औ औ
बिथाङा आरो बरनि आलाबा दस्रा गाननाय जोमनायखौ माबायदिखौ मोजां मोनो फोरमायनो हागोन
औ गाननाय जोमनायाथ जेनेबा जों सिजोन लानानै सिजोनसो गाननाय जायोना बेलेग गाननाय जोमनायखौबो नङा होमबा
नंगौ नंगौ
जेरैहाय गोजां बोथोराव सुइटार गानबाय बा कार्दि गान गानबाय बा सुवइतसार्त गानबाय बा इदिनो गा बायदि बायदिखौ जों गानगोन आरो। जेरै जों गाननानै गरम मोनोबा जों जेखौ गानबोला गरम मोनगोन बा जों जेखौ गानबोला गोजाङा जों बेखौसो गानगोन नालाय गोजां बोथोराव। औ बे बिदिखौ खौ गानगोन आरो गोजां बोथोरावहाय आरो जाहैबाय गोलोम बोथोराव कट कटननि जि गानबाय माने पात्ला पात्ला जेरै जों जेखौ गानबोला गुसु मोनगोन बा गोलोमनायनिफ्राय जोङो बारगनो हागोन बा जोङो गोलोमबोला मबे जिया जोंनि गोलोमदैखौ सोबनानै लानो हागोन जोङो बेफोरखौसो गानगोन नङा होमबा? बिदिनो आरो ओमफ्रा ओमफ्राय आरो गुसु आरो गोलोम गुसुबो आरो गोजांनायबो आरो लोगोसे ओ गरमबो मोननाय बेबायदि बोथोराव जोङो मोननैखौबो मिलायनाय बेबायदि गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो गानगोन आरो आरो जेरैहाय माने ओ हाबाफोरावथ' जोङो दखनाख खौ गानै गानो जाहैबाय हाबा बा नखरनि प्रग्राम बा बेबायदिनो ओ फेस्टिबोलफोरनि प्रग्रामफोरावथ' जोङो माने बेबायदि दखनाखौनो गानगोन जाहैबाय ना नङा होमबा? गानबाय आरो लोगो से बेबायदिनो पार्टि बा ओ बेबायदिनो सोरनिबा बार्थडे बेफोरबायदियावथ' जोङो माने बेफोरबायदि दखना बा ओ सुरिदार बा कुरताफोरखौसो जोङो गानला मोनला गाव गायनो अकवार्ड फिल मोनगोन नङा होमबा माने गाव गायनो ओ माने मिलाया बा गाव गाय माने मेतसिं जाया बेबायदि दि मोना होमबा? बेबायदियावहाय जोङो ओ लंपेन्ट बा बिदिनो द्रेसफोरखौ जोङो गानलांबाय बा स्कार्ट गानलांबाय माने मिलायनाय मा बा मबेबा मोनसे मबेया माजों मिलायो जोङो बेखौसो नायनानै गान गोन ना नङा होमबा? औ बेबायदि दि आरो बेबायदिनो सम बा बोथोर बा ओ बेबायदिनो बेफोरखौ नायनानै गाननाय जायो आरो। नोंथाङालाय बोरै? गाननाय जोमनायफोरखौ बोरै गानो बा ओ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
ओ माने आङो पार्सनेलि माने बांद्राय बांद्राय दखना एक्सुलि आङो गान खाया आरो मानि जोङो खालि कालचारेल बेबायदि प्रग्रामावल' दखना गाननाय जायो आरो। थ' दखनाखौ गाननाया आङो बिराद खमनो जायो बाट आङो आं आ जोंनि दखनाखौ गाननो बिराद मोजां मोनो जोंनि काल सार आरो आइडेन्टिटिखौ देखायो दखनाया। ओ बेनिखायनो जों गुबुन गुबुन जायगायाव थांबा आं गुबुन जायगायाव थायो नालाय आंबो आंनि कालसारखौ देखायनो थाखाय आंबो आंनि जायगायाव दखना गानो। ओ बिराद मोजां मोनो गाननानै। ओ नोंथाङा दखनानि आलाबा दस्रा कालचारनि गाननाय जोमनायफोरखौ एसेबो फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ आंथ बेलेगनि कालसारनि माने गाननाय जोमनायखौ जोबोद नायनो मोजां मोनो। दखनानि अनगा माने आंङो नुनायाव माने जोबोद नायनो मोजां मोनो आरो। आरो आंङो गाननोबो मोजां मोनो आरो बेलेगनि कालचारनि खोलाय आरो जेनेबा जोंथ गानबाय थानो होनबोला जोंङो मोनाना। नङा होमबाला जोंङो औ जोंङो खनसे खननै बा अबावबा मासेबा जाबालासो जोङो जेनेबा गानगोन ना नङा होमबा? बिदिनो आरो बा ओ जेनेबा जोङो जोंनि लोगोनि माबा ओ बेफोर लोगोनि मासेबा जाबोला इयावनो लोगोफोरनिखौ जोङो गानथगोन नङा होमबाला? आंङो औ औ बिदिनो आरो ओमफ्राय आंङो मानि पुरिनि दड्रेसखौ आंङो जोबोद मोजां मोनो आरो आंनि आंनि गोसोनिफ्राय औ आंङो बिथांमोननि गाननाय बा बिथांमोननि आगर बा बिथांमोननि फास्रा बेफोरखौ आंङो नायनानै जोबोद मोजां मोनो आरो गाननोबो माने कमफर्ट टेबोल मोनो आरो औ नोंथाङालाय ओ अबे माने बबे हारिनिखौ माने मोजां मोनो आरो दखनानि अनगा नोंथाङा
दखनानि अनगा जेसेखि नोंथाङा हबाय नों नोंथाङा मनिपुरिनि ड्रेसखौ बिराद मोजां मोनो बिसिनि कालचारनिखौ आंबो बिराद मोजां मोनो बिसिरनिखौ नायनो समायना मोनो आंङो आंङो सिक्किमफोरनि बिसिनि बिसनि गाननायखौ आंङो बांसिन साबसिन मोनो माबा बिसोनाबो कमफर्ट टेबोल बिसनाबो जापानिस करियानफोरनि गाननाय बायदि एसे बिसिनाबो ना बिसिनिखौ गाननायखौ आंङो साबसिन मोनो आरो बांद्राय कमफर्टेबोलबो मोनो माने जोंङो एखमबा दखना गानबा जों हायला हुइला थाब थाब थाबथि मोनोना बाट बिसिनि बिसिनिया बिसिना एक्सवलि गस्लाया ड्रेस फसा बिराद कमफरटेबोल नोंङो हायथा हुइथा गुनायनि टेनसन बेफोरबायदि जानाय नङा आरो ह आङो बिसिनिखौ नुनायाव खौबो बांसिन साबसिन मोनो आरो
औ औ दे बिदिब्ला नों नोंथां जोंहा समाययाबो जानानै फैबाय दोनथनोसै होमबा नोंथां ओम ओम गोजोनथों नोंथां औ औ